औ ओ खोना मोनबाय ना?
औ खोनादों नोंथां।
मोजाङैनो खोनाबाय नोंथांखौ गिबिआवनि
औ
फन खालामनायनि जाहोनखौ मिथिहोग्रोनो सानदों आं नोंथांनो माने आं नोंथांजों मोनसे दसे सम जोंहानि बर'नि गुबै
नोंगौ।
माने आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो एंगार हायि बेयो जाहैबाय मागो नंगौना नङा नोंथां? औ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सम दङब्ला दसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ जागोन दे।
औ नोंथां बिदिब्ला एसे बिनि सायाव सावरायग्रोनो सानबाय
औ जागोन नोंथां।
माने मागो होनोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ आरो जाय। फोरा जोंनि आसामाव थायो बा बर' रायजो बा बर' समाजाव थायो बैफोर सुबुंफ्रा मागोनि बागै मिथिखागौ। मागोआ जाहैबाय मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो। आरो जोंहा जोंनि आसाम ओनसोल बा जोंनि रायजोआवहाय माने बयबो ओंखाम
औ
दायो नङा होमबा गुबुनफोर बायदि आथा रुथि जाया नङाना। जोंहा ओंखामजों बा माइजों सोमोन्दो थानाय फोरबोआनो जाहैबाय मागो जोङो माइ दा नैबे दैज्लां बोथोराव गायो आरो दैज्लां बोथोर बोथोराव इदिनो माने गोबां दै नाङिनि गोनांथि जायो बे आबादखौ मावनो माइखौहाय दा दैज्लां समावहाय गोबां अखा हानायलाय जों बे समाव माइ आबादखौ मावनानै लायो आरो जेब्ला मे सें फैयो अब्ला बे माइखौहाय जोङो मोनबा हानानै लानानै बयहाबो माने थिखोनानै बाख्रियाव सोनानै दोनजोबो।
नोंगौ।
सम माने माइ मोनखांनानै मारा होखांनानै जेब्ला माइ खथिसिम खालामनो हाया अब्ला जों ज बाख्रियाव सोनानै दोनजोबो माने मा‌इ बिदिनो जों माने‌ माइ थ'' आबादाथ' रोजोबबाय दानिया माग मास बा माग दान सफैनाय लोगो लोगो जोंहा जानायनि सम फैबाय नङा होमबा अब्ला जों मा गाननि गिबि सानखालि जोङो मागो फोरबोखौ फालियो
नोंगौ
मागोआवहाय जोङो माने जायगा लायै जायगा आलादा आलादायै फालिनायनि खायफायाव माने इसे आलादा ओनसोल लायो ओनसोल जोंहा ओमफ्राय बेलागुर सावनाय हुदाबो दङ नंगौ ना नङा नों नोंथां नोंथाङा मिथियै जानांगौ बेलागुरखौ
औ मिथिगौ नोंथां
औ बेलागुर माने मागोनि मुङावहाय रंजाना एै गामिनि गथ' गथाइ ज' लोगो जानाया मोनसे माइखौ फिसा खुङो आरो दैयावहाय मोनसे बोरियावहाय मोननै मोनथाम बोरियाव मोन थम बेबायदिनो माने जायगा आायै जायगा आलादा आलादा गुबुन जायगायाव बबेयावबा ओरैनो फोथारावनो बानायो जायफोरा दैमा जिं गैया जायफोरा दैमा जिं दं बे बेफोरो माने दैयावबो दैयावबो मोनसे बानायो आरो बेबायदिनो मागो दिनखालि फुंङावहाय जेनेबा ब्रै बाजिसो बा थाम बाजिसो नो बे बेलागुरखौ सावो आरो सावनानै रंजायो आरो बेजों लोगोसे माने बेहाय जोंनि बर' फोर फोथायो जे माने बेखौहाय मोनसे जोंहा बेहाय बोर बिनानै लायोबा जोंना बोरा जाफुंसार जायो बेबायदि होननानै फोथायनानै लिरनानै जों बेलागुरनिसिम माने आर'ज खालामनानै बेखौ जों सावो आरो रं जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो माने फिथा सौराय देनानैबो जायो बे मायखौ हाय मागोआव बिदिनो माइब्रा माइनिफ्राय जोंहा एन्थाब लारु सिथाव होननानै बुंङो जोंनि ओनसोलाव मोन मोनफा मोनफा आलादा आलादा मुंङै ओमफ्राय फि फिथा होनोब्ला जै जायखौहाय बै लावदुम खिथा लावदोम होन्नानै बुंब्लाासो जोंनिथिंबो बे खौ मिथियो बे फिथा लावदुमखौहाय जोसा माइनिफ्राय अन दिहुननानै बिनिफ्राय माने हमनानै जोंङो फिथा लावदुम बहननानै बिमफ्राय जायो आरो जोसा मायनिफ्राय
औ नंगौ
माइब्रानिफ्राय जों बैफोर लारु सिथाव एन्थाब बेफोरखौ जायो थिग बेबायदिनो माने बयबो न'खर न'खर मागो फैनाय लोगो लोगोनो बयनिबो गामियावहाय उवाल गायेन सो सौनायनि सोदोब खोनानो मोनगोन आरोना नोंथां बयनिबो न'खराव अब्ला समायनााबो खोनो आरो मिथियो जे माने बयहाबो गोसोआवहाय मोनसे
औ
गोसोआव फैयो आरो जे मागो समायदों आरो बे बेबायदिनो मोनसे मोजां गोसोआव सानखांनाय फैयो
औ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां माने आं जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बैसागोखौ माने मागो फोरबोखौ माबोरै खुंनाय जाया आं एसे फोरमायनानै
औ फोरायदो दे नोंथां नोंथांनिथिं आलादायै खुंबो जानो हानाय आरो साब साबसिनै फोरमायनानै होयोब्ला आं बांसिन नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनगोन।
औ नं औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंहा माने जोंहा मागो खौ माने बेबायदिनो जानुवारि दाननि जिब्रै सानखालिनिफ्राय माने फालियो माने औ बे बे दिनखालिनिफ्राय जोंहा मागो जायो होननानै जों मिथिगौ आरो। औ जोंहा मागोआव बेबायदिनो गोबां माने माने भेला गुरुफोरबो खावनाय जायो औ जोंहा माने भेला गुरु बानायनो थाखाय जोंहा माने बेबायदिनो बेबायदिनो दुब्लिनि माने जिगाब नाराफोरखौ जों बुथुमनानै लाबोनानै माने बेबायदिनो गन थुनानै माने जोंङो बेफेलागुरिखौ सावनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसाग माने मागोनि गिबि सानखालि जोंहा माने फुङांवनो जोंङो सिखारनानै माने बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां गस्ला गोदान गाननानै जोंहा माने बुद प्रसाद होननानै जोंङो माने फेलागुरुखौ खौ सावनाय जायो आरो नोंथां औ माने बे बे फुंङाव जोंहा माने बेबायदि बिदि होननाय बाथ्राबो दंङो लायनो। जेरै दाउखा दाउस्रि नुयियावनो जोंहा माने दुगैनो हायोब्ला जोंहा माने दाउखा जाया होननानै बेबायदि होननानै जोंखौ मानि आबौ आबैमोनहा बुङोमोन आरो नोंथां।
नोंंगौ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेलागुरुखौ साव अखा औ सावो बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा मागो होनोब्लाथ' जोंहा माने फिथा सौराय जानायनि दिन नालाय औ बेबायदिनो जोंहा माने गुबुन हारिफोरखौथ' जों नुयो माने मागोनि सप्तासे बा सप्तानि सिगांनो फिथा सौराइफोरखौ देना लानानै माने भयामाव सोना दोननायखौ जों नुखायो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो माने जोंनि बर'फोरा माने बिदि नेम गैया जोंनि बर'फोरा माने मागो दिनखालिसो माने फिथा सौराइखौ देनानै माने बे दिनखालिनो देगोन बे दिनखा फालिनो जागोन आरो नोंथां औ बेबायदिनो जों औ बेबायदिनो जोंहा माने लावदुम फिथाखौ जों मानिफ्राय बानायनोबा जोंङो लावदुम फिथाखौ जोसा माइनिफ्रायबो जों बानायनो हायो माइरंनिफ्राय औ जोंहा बेनिफ्राय जोंहा ओंखाम जानाय माइरंनिफ्रायबो जोङो माने बे औ लावरु फिथाखौ जोङो जा मोनजा बानायनानै जानो हायो आरो नोंथां औ बे बिदिनो जोंहा माइब्रा माइब्रा माइनिफ्राय जोंहा जेरै थावननि फिथा बेबायदिनो एन्थाब फिथा जों बेफोरखौ बानायनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा जों बेबायदिनो बायदि माने सिबिंनि लारु नालेंखनि लारु बेबायदि जोङो गो गोबां माने लारुफोर बानायनानै जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा लावदुम फि फिथाखौ जोङो माने माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो माने बेखौ औ न'नि माइ न'नि ओंखाम जानाय माइरंफोरखौनो जोङो माने औ सोमना दोननानै जोङो माने बेखौ गोदोहायथ' जोंहा बेबायदि जोङो दिंखि एबा उवालफोरावसो जों गोबां माने फिथाफोरखौ सौवोमोन नालाय औ दानियाथ' माने बेबायदिनो गोबां माने बिगियाननि जुग जाबाय नालाय जोंहा माने ग्रेन्डारफोरजोंसो माने बांसिन फिथा सौनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो माने जोंहा माने जोङो दा दासिमबो नुनो मोनो दिंखियाव माने बेबायदि फिथा सौनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो। औ बेबायदिनो जोंहा सौनानै जोङो माने जोंहा दैजो औ माने दै जोदौआव माने दै होनानै जोङो माने दैखौ ग्लब ग्लब फुदुंनानै लाग्रोनाय जायो आरो। औ औ फुदुंनानै माने बे बे माने दै गुदुंनि बि गुदुंजोंनो जोंहा माने बे लावदुम फिथाखौ खावनाय जायो आरो नोंथां औ लावउदुम फिथाखौ खौ जोङो बायदि बायदि माने मुवा होनानै जों खावनाय जायो जेरैहाय जोङो नालेंखर होनानैबो खावनो हायो जोंहा मिथाइ गुरु सिबिं बेफोरबायदि होनानैबो जों लावरुम फिथाखौ खावनो हायो आरो नोंथां
नोंंगौ
औ औ बेबायदिनो जों माने बेबायदिनो आथा मैदानिबो माने गोबां बेबायदिनो नालेंखर होनानै जोङो फिथा बानायनायफोरखौ खौ जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदियैनो जोंहा माने मागोनि नैथि सानखालि जोंहा माने बेबायदिनो जोङो माने न'खरनि माने थैनाय थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो जोंहा माने बेबायदिनो जखाय सेरेब सि गोदान गस्ला गोदान बेफोरबायदि जों बावनायफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ माने न'खर लायै न'खर बेैफोर हाबाफारिया जायो
औ नंगौ औ नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव आलफोराव जोङो माने नखरफ्रोमबो बेफोरबायदि फुजा होनायखौ जोङो माने गोथिसिफोरनो बेबायदि माने थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो बेबायदि फुजा होनायखौ जोंङो माने मानि जोंनि ओनसोलफोराव नखरफोरावबो नुनो मोनो आरो नोंथां
ओनसोल लायै ओनसोल माने बिनि फालिनाया एसे माने सोलायलाङो सोलायबोयो जायगा लानानै जायगा खायफा ओनसोलाव बेफोर हाबा फोरखौ लाया माने गाव गाबागाव फोथायथिया आलादा आलादा जायो
औ नंगौ बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो बेबायदिनो बर' आइजोफोरा माने बेबायदिनो साब्रै साबा लोगो नांनानै जोंहा माने मागोआव जानो थाखाय जोंहा माने बेफोरबायदिनो अमाफोरबो फिसिनानै लानायफोरखौबो जों गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा माने मागोआव लोंनांगौ होननानै जोंहा बेबायदिनो माइब्रानि जखायफोरखौबो जोंहा मान दान मोनसे बा दान मोननै सिगांनो जियायखाना दोननायफोरखौबो जों नुनो मोनो औ मागोआव जोंहा माने गोबां जानाय लोंनायनि दिन रंजानायनि दिन होननानै जों सानो आरो नों औ जोंनि ओनसोल उनाव माने जों बेफोरबायदिबो नुनो मोनो जोंहा मागोआव जोंहा माने जौ जुवाबो जों गेलेनाय नुनो मोनो आरो औ नुयोब्लाबो माने बे जौ ज'वा गेलेनाया माने बे सानथामसिमल' थायो आरो नोंथां औ सानथामावलासे जों बेखौ गेलेनाय फोरखौ जों गोबां नुनो मोनो औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने गथ'फोरा बेबायदिनो मार्बल गेलेनाय फैसा देनाय गेलेनाय बेफोरखौबो जोनि माने जोंनि मागो फोरबोआव नुनो मोनो आरो नोंथां
औ जानो हागौ नोंथां माने ओनसोल लायो ओनसोल नाथायबा जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिखौ खालामनाय जाया माने खालि फिथा फिथसा सौराय देनाय बिदिनो आलासि फैनाय गामिनि खा खाथि खालानि सुबुंफोरखौ माने फिथा जाहोनाय बेफोरबायदि हाबाफारि सनमान लालायलायनाय बे बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनियाव जायो मान ओनसोल लायो ओनसोल आलादा आलादा आं बे बेखौ जेबो साना माने गाव गावनि दोरोङारि फोरबोखौ जोंङो बावनो नाङा जेब्लायबो मोजाङै बेखौ जोंनि गेजेराव लाखिनांगौ बे आंनि मोनसे मोनदांथि
औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजोंना रायाय रायल समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों माने मागो फोरबोनि बागै सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
औ दे बिदिब्ला
औ
गोजोननाय थाबाय